खोनाबाय?
ए खोनादों उम औ औ मा खालामदों?
नै ओरैसो दं बाजाराव थांदोमोन हा ओइ हाथाइयाव थांदोमोन आं।
ए ए ए मा मा मा लाबोखो हाथाइनिफ्रायलाय?
हाथाइनिफ्राय आं आं एसेबां माने जेबो लायखायाखै ना लकेल ना गोरान लायदोमोन आङो थास' आइथिंजों जानो थास' बिबारजों जानो होननानै।जोंनियावथ' मोनाना। गुरना मोना नालाय जोंनियाव दै, गैया बायनानै जानो गोनां जायो बेखायनो।
लेंग्रा लाबोयाखै थाइजौ लेंग्रा ओमफायो थाइजौ ओंखाम?
मैया लाबोखादों मैया।
उम बांद्राय मोनब्रे मोनब्रेब्रे मोनब्रेबा बारा जानो सुखुलाबाया लै ना बिदिखौ।
थावा।
औ थावा। गोथाव जाया एसे मुजिनाय मुजिब्रेबाथाइ थावा।
ओहो ओहो ओहो। एसे माने एसे मोजां माने बांद्राय गेब्लेद्रायलायनायखो जानाङादा।
एम्फौ एनलाफ्राबो मोन-मोनामनानै बाफैला बायोना बिदि माबाबाथाय। मोनब्रेबाथाय उम औ नंगौथ' आरो। आं न'वावनो दङ नै माबादों खर' लोबदोंमोन आङो दुगैदोंमोन।
ए दुगैखांबाय?
खान्थाल गोथां जालाबायदोंमोनलै ओ संखांजोबबाय औ। ओंख्रि संखांबाय औ नोंहालाय जोंहा माबासो दालि ओमफ्रायो बुट दिंखिया आलु लगायनाय भाजा
दे बुदजों दिंखियानो गोथावखा दा बेबायदि बोथोराव आङो खान्थालखौ जायाखै दिनै जानाया थाइजौखौ जादों आरो
औ
थाइजौ फोरखौल' जानाय जादों खान्थाल खोया जोंनिया माबासो बे थासवाथिं ना गोराना
ए माबायाव थांफेरबाय नामा नों बुरलुंबुथुर ए बुरलुंबुथुर दैमायाव थांफेरबाय
आं गोदो खेबसे माबायाव बुलुं बुथुर दैमायाव जाहाज गान गाखोहैबाय खेबसे माबाजों रिभार क्राइस होननाया रिभार क्राइस दंना कामाख्या सेरजों नों थांबायना थांफेराखाय आङो बै माबानि रिटेर् लिरहैदोंमोन ना एक्जाम लि एगजाम लिरहैदोंमोन ना बेवहाय थांदोंमोन आरो आङो
अ बै सराइकाथ दालांजोंथ थांखाबायानो नोङो?
थांजोबबाय आरो थांजोबबाय
औ बै माबा कलिया पमरा दालांदोंलाय थाङाखै?
खलिया फमबराजों थाङाखै बिजों थाङाखै ओरैजायलाय थांबाय आं ओरैजाय कार्बि आलंसिम थांबाय आं ओरैजायजों था ट्रेनजोंनो आरो ट्रेनजों बेरायबाय डिमापुर आरि ओरै बारलांजोबबाय मा होनदों?
बे बुहुमनि लैथो लैथोमाफोरखौ गिदिंजोबबाय नोङो बे माबाफोरखौ आदलां आद लान्टिक लैथोमाफोरखौ सा लैथोमा भारत लैथोमा आंहा थाङाखै आं नायनो लुबैयो
नायनो लुबैयोना गंगा जुमुनायाव थांफेराखै नोङो?
ओहो थाङाखै
नोङो सानजाथिंजाय बेसे गोजानसिम बेरायहैखो
सानजाथिं आङो ओ अबेसिम थांखो? थाय आङो ओहो आं डिमापुर थाङाखै आङो आं माबासिमल थांबाय अदालगुरि
अ अदालगुरिसिम उम आं ओरैजाय अदाल गुरिजों थांना ओरै थेजपुराव थांबाय आङो तेजपुराव आङो एन्थार माब हैदोंमोन नालाय बिजनेसनि ट्रेनिं हैदोंमोन बेहायो
औ फालांगिनि
औ औ फालांगिनि सिगाङाव बेहायो बार ओ गु सान थाहै जादों गोबाव जायाखै आरो औ गुसान थाहै जादों आरो बेहाय उम ओमफ्राय ओरैजाय सोनाबजोंलाय बेस
सोनाबजोंथ आं बारा थांनायानो जायाखै आं गसाइगावफोरसिमल थांदोंदां सोनाबजों
उम उम ओरैनो जोंनि बरनि बरनि जारिमिनफोरनि गेजेराव ओरै जाय संकस दैमाफ्राव थांफेरदों ना थांफेराखै?
ओह थांनाय जायाखै बे बायखोन्दा नेरसोन बायखोन्दा नेरसोन दङना दिमाफुरावबो?
औ डिमाफुयाव दङ थांफेराखैना आं बेखौ गालांबाय खिन्थु बे जाय बायखोन्दा नेरसोना बाव हाबहैयाखै आरो थांबाय आं थांनाया ओरैजाय ओ ओरैजाय माबासिम दिप दिफु ओमफ्राय दिफु गारनानै ओरै कार्बि आलं ओरै
उम बिराद जायगा बेरायनो मोनबाय होनबा नोङो?
एसे जोंनि एरियायावनो आरो जाय सिगां आसाम स्टेटाव एसे बेरायबाय ओमफ्राय एसे सिगां समफ्राव एसे औ साम रायजोआव एसे बांसिन बेराय जाबाय ओमफ्राय ओरैजाय बेंगालर थांबाय थेलेंगानाखौ टु थावजेेन इलेभेनावनो थांदों।
नै रोजा जिसेयाव?
औ नैरोजा जिसे मायथायाव नों थांदों तेलेंगानायाव तेलेंगानायाव थांखांबाय बे स समावबोे थेलेंगाना स्टेटआ एसे गोदानमोन ना हादोर हादोर गोदान बारा गोबाव जायाखैमोन बे समाव खेबसे थांदों आरो बिनि उनाव आं खेबसे थांखबावबाय आरो खेबनै थांना बै आं‌ बेहाय मास मोनसे मास मोनसे थाना फैजादों ओमफ्राय बेंगालरावबो मास मोनसेनो थादों बेगालरफ्राव आरो औ आमफ्राय केलकातायाव अ थांबाय बे बेंगालरनिफ्राय फैनायावनो केलकातायाव सप्तासे थाबोनाय जादों।
जि बेरायबाय माथो नों होमबा।
उम एसे गिददिरायबाय थेवब्लाबो नै दासो बेरायजासै उम एसे थांबाय थेवब्लाबो ए माने ओ नुनाया नुबाय केलकाताफोरनिखौ माखासे नुबाय थेवब्लाबो दानि बायदि सिगां समाव एसे बेलेगमोन नालाय दानिया एसे बेलेग जाबाय बेबायदि आरो
औ
ओमफ्राय संकसआवबो आङो सिगांथाराव थाङाखैमोन नै दाख्लै थांनाय सिगाङाव थांबाय आंनो दा दाख्लैसो।
ओ औ
बर'नि खेरायो ना खेरायनायाव थांदों आरो आं दाख्लैयो। खेराइसालिखौ नायदों दाख्लै खेराइनाय समाव थांदों आरो आङो संकसआव थांबाय आरो दाख्लैयो।
मोजाङानो औ।
ओम ओमफ्राय जोङो नै दा बावैनो मेसें एसे जायोब्ला नैबे दैलां बारजोबनानै माबायाव थांनानै अरुणाचलाव थांनानै
ए अरुनाचलाव थांनो नागिरदों।
औ अरुणाचलाव थांगोन अरुणाचलाव नङाबा भुटानाव आरो जोंनि आसामजों नो नांजाबनाय जोंनि बड'लेण्डजों नांजाबनाय बे भुटान रायजोआव एसे बेरायहैनो सानदों दिसिम बर दिडिसेम्बरहालागै डिसेमबर जानुवारि उम डिसेम्बर बा जानुवारि आरोखि बेयाव एसे गोजाननिफ्रायनो एसे जों प्लानिंखौ प्लानिंखौ लादों जेनेबा जोङो थांखिखौ ला
ओमफ्राय नायनोसै थांखिया बेसेबांसिम सहैनो हायो।
नायनांगौैलै गोजान गोजान जायगा नायनांगौ औ गासिबावबो गिदिंजोबनांगौ। उम आं बेयाव थांनाय जायाखै आङो थांनायथ' जायाखै आङो आङो खालि सरलपाराजों थांखांबाय रायमना थांखाङाखै ओ ओमफ्राय मोना थाङाखै ओं थांनायानो जायालै बेरायलाबायाना आङो।
बेरायनाय जायाना न'आवनो बांसिन थानाय जायो। नायनांगौ सिखोना जोहोलावथ' जोंनिनो बर'नि सासे बिर जोहोलाव नङा होमबा।
औ बिर जोहोलाव उम आरो बै माबायावलाय ओ आरो माबायावलाय बै बागेस्वरि मन्दिराव फैफेराखै? बिरगोस्रि सिुख्लानि औ बिरगोस्रि सिख्लानि माबाया ओ औ बङाइगावनियाव।
औ औ बेहायो माबा सिंथाराव हाबहैयाखै आङो बागेसरि सिङाव हाबहैयाखै आमफ्राय साइदजों थांबाय आरो जोंजों बेरायलाखो थांबाय आरो मा केनतु मनदिर सिंआव हाबैफेराखै आरो बागेस'रियाव ।
औ
ओरैजाय क'क्राझारनि फाग्ला बाबाफ्रावबो मन्दिरफ्रावबो नुलांजोब्बाय गासिखौ नुनाया आङो । गासिबो मन्दिरफोरखौ नुबाय खिन्थु हाबहैयाखै आरो आं ओरै क'क्राझाराव थांबा बे फाग्ला बाबाफोरखौबो नुलांजोबोना म'आयो महामायाबोथ' थाबाय ओ ओ लामा जिवनो फ्रुम नुलाजोब्बाय खिन्थु हाबनाय जाफेराखै आरो माने जाय जोङो मोनसे थांखियाव थाङो नालाय बे थांखियाव ग्रोब थांनाय जायो मेगनजों नुलांनाय जाबाय आरो ।
उम माबाया जोंनाथ' भारतआ माला उदांस्रि जायामोनलाय? जिगुजौ ब्रैजिस्नि मायथाइमोन ने औ औ ।
जोंहा दा जोंनि बड'लेण्डआ जाहैबाय जोंनिया बि टि सि आ फार्स्ट मोनजेनदों जोंनिया नैरोजा थाम मायथाइनि जि फेब्रुवारियाव आरो जि फेब्रुवारि औ औ । जि फेब्रुवारियाव बेखौ गोसोआव लानांगौ । बावलायलाङो बेफोरखौबो नोङो माबाबाय थायाबा एखमबा मायथाइफोरखौबो बावो ‌। जोंनो बावो गोबां बावो उम दाथ' जोंहा जोंनि गुबै गुबै जोंनि बर'नि जेनेबा बुंनो थाङोब्ला हादरसा बायदि हिसाबै जोङो फार्स्टआव नै रोजा थाम मायथाइनिफ्राय लानानै आरो नै दा नैरोजा नैजि मायथाइयाव मोनबावबाय जोङो ।
औ ।
दा गोसोआव बेसोर मोननैखौ लानांगौ जायो आरो ।
जोंना ओमफाय बर'नि बिफाया मामोन सोरमोनलाय?
खुनदिया बर'नि बिफा होनना मिथियो जोंनि बड'फाखौनो बे खौनो होनना मिथियो आरो जोंनि बर'निफ्राय गिबिसिनो गिबि मन्थ्रि जानायखौ नों मिथियोा मिथिया?
आं बेखौ बावखो ना मा र' सोरमोनलाय अ रुपनाथ ब्रह्म ।
उम गिबियाव जादोमोनना इयो । बेल'सो जोंनि बर'निफ्रा दासिमाव जोंनि आसामखौ माबादों आरो बियो लायबोनो हादों आरो खुंबोनो हादों ।
औ उम ।
ओरैनो नोङो बर'नि ओ रायथाइगिरिफोरोनि नामफोरखौ बिराद मिथियो नामा जोंनि सिगांसिमनि मोजां मोजां लिरगिरि? रायथाइगिरि मादाव सोरनि सोरनि सल'मा लिरनायखौ बांसिन रमान्टिक
रमान-रमान्टिक थ' आंथ' मिथिला इसान मुसाहारि ।
इसान मुसाहारि ओं बेथ' बिराद मोजां आरो रुपथ ब्रह्म, मदाराम ब्रह्म बार उम इसा माबाया इसान मुसाहारियाथ' माबाखौ लेरदोंमोन ना मा नाम मोनलाय मा खन्थाइ मोनलायो आबारिखौ ना? ओ ओ आबारिया बिराद मोजां ओ ‌ गिबिसिनमोनना उम उम गिबिसिम ।
मा मोनलाय आगै गिबिसिन आबारिया गिसिन जुजायनि अ नङा गिबिसिन आबारिखौ बर'नि थुनफावथाय ना मा होनोमोनथाय!
उम उम थुनफावथाय सल'मा लिरदों इयो ।
औ ।
मोजांमोनथ' ।
उम ओमफाय गिबिसिन माबाया सावथुनना मामोनलाय? आलाय आरन ।
आलाय आरन जिगुजौ द'जि मा मायथायावमोन लायो द'जिदाइन ना दाइनजिद' मोननाय बेयाव जादोंमोन ना इयो दा दाइनजि दङमोन खोमालै
उम
दासिम ब्रैजि बोसोर बिदि जाबाय आरो बियो दाइनजि दाइन ना ब्रैजि बिदि जाबाय आरो आलायारन सावथुना
औ ओमफ्राय बेयाव गान खनग्राया सोरमोनलाय गान खन आलाय आरन
आलाय आरननि गायक सावथुननि गायकनि नामा गिबिसिन खनजेननाया अरन अरन नारजारी बिथाङाथ' रुंसारि जाबाय दाख्लैसो दाख्लै रुंसारि जाबाय। ओ दाख्लै जाबाय बिराद मोजां मोजांमोन ना इयो सल' खनोमोन बेखौथ' दाख्लै थैनायावसो बांसिन बेखौनो दाख्लै थैनानै थांनायनि उनावसो गोबां मानसियानो बेखौ मिथिबाय ने नोंङाबाथ' मिथियानोमोन। जोंनि बर'आवबोदि बेसेबां मोजां मोजां सल' खनबोदों ना होमबा दानि सल'फोराथ' सिगांनि सल'फोरजों खुनु रुजु जाया दानि सल'फोरा गासिबो सोदेरजोबनाय ओम । मिउजिकफोरानो आलादा जालांबाय दानिया दामजु दामग्राफोरानो गासिबो इलेक्ट्रिकनि जाजोब्बाय। मोब्लिबफोरजों बाहायजोबलाय सिगांनयाथ' जों आखायजोंनो।
ओ आखाइजोंनोथ' माबायोमोन ओम।
आखाइनि दामजुजोंनो गासिबो दामजोबनाय जायोमोन औ टाइमखौ माबाखौ समखौ नायलाय नोङो
समाथ' ओ जिसे जासिगोन माथो हारसिं सो दानहोनांगौनो उनावसो मिथिफिनदों आङो सासे मानसिनिफ्राय मैया।
हारसिंसो नंगौ जायखिजाया ओरै ओरै होनदोंमोन ना ओ मैया माबायाव थानायाव ओ। मा होनदोंमोनलाय? जोङो मैया अनलाइन जादोंमोन ना। मोनायाव जानायाव बेहाय होनदोंमोन ना ओ। इसोरो होनदों आरो जेनेबा नोङो जिसेफोर बारलांबाबो माने बैनि माबाया हाब बा ना मा होनदों नामा?
ए ओ थारमाने हारसिं दानहोनांगौ ना?
ओहो माने दाननांगौ आरो माने जि मिनिट जायोब्लाथाय जि मिनिट जायो। अब्ला दानजायो आरो बिदि
ए होमबा आं दाननोसै दे।
औ जिसे थामजिद' जाबायना नै औ दानहरदो दे।
औ औ आं दानसै।
जिसे औ औ औ औ दे औ दे दे दानदो दे। औ खोनादों खोनादों खोनागासिनो आङो।